हेलौ औ नोंथां खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा मोनाबिलि समाव माबाफोर हाबाफोर मावदोंनामा नोंथां।
अ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफैनाय जायासै नोंथां।
अ माने आं बुंदों नोंथां नोंथाङा बे मोनाबिलि समाव माबाफोर हाबाफोर होनना सोंदोंमोन आं नोंथां।
अ नोंथांं आंथ' नै जेबो हाबाफोर मावनाय जायाखै इदिनो हेलौ खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ अ आंथ' नै ओरैनो ओ दं औ एबार खोनाबाय नामा नोंथाङा आंनि माथोखौ?
नोंथां ओ नोंथाङा
औ औ दे होनलाय।
मोनानिया जानो आदारखौ जाखांबायमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जाखांबायमोन ओं जाखांबाय।
मा ओंख्रिजों जादों नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना बोरमा बेदरजों आलुसोमोन नोंथां नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि?
जोंनाबो दहाय सानसुनि ओ दा ओमफ्राय दानि बावैसो दैमालु सेन्टारनिफ्राय बायना लाबोनाय बयलारजों आलु भाजि एवदोंमोन नोंथां।
अ गोथावआनो माथो नोंथां जोबोद गोथाव।
खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबराथ' नोंथां बिदिनोसै जेनेब्ला गेजेरावनो होनजाबाय आरो। नोंथांनालाय माबायदि खबरफोरा?
आंनाबो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं नोंथां।
औ।
नोंथांमोननिया दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय आबादा जोबबायमोन नामा नोंथां?
माइ गायनायाथ' नोंथां जोबनाय जाथ'वाखै एसे बिगाथामसोयानो दंबावो। नोंथांमोननालाय जोबबायमोन नामा?
अ अ जोंनाबो जोबनाया जोबथ'वाखै एसे बुरजायैनो दंबावो नोंथां। अखा हायैनि जाहोनावनो माइखौनो गायनो हायाखै दैनि आंखालजों।
औ।
नोंथाङा जुदि ओरैनो दङबा बे मोनाबिलि समाव नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो ओननासो फन हरदोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां आंथ' नै दायो जेनेब्ला ओंखाम जाखांनानै ओरैनोसो दङ मा खोथानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां एसे बुंहरलाय।
ओ नोंथांजों बे मोनाबिलि समाव सोलोंथाइनि बागैसो फंनैसो होननानै फन खालाम
औ औ सोलोंथाइ लानायनि बागै नामा नोंथां औ औ।
नामा आजों नोंथां?
मा होनदों नोंथां?
हायोबा सम सोलोंथाइनि बागै नोंथांजों सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो आं दा नोंथाङा
औ औ औ औ औ हागोन नोंथां आओं बेथ' जोबोद मोजां जा सोलोंथाइ लानायाथ' जों सोलोंथाइनि बागै आंनो बुंना हरग्रोनोसै नामा बिदिब्ला नोंथां? आंनो सावराय
औ दे बुंना होदो फंनैसो नोंथाङानो जागायजेनदो।
औ औ औ जेनेब्ला जोंहा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' गासैबो मिनथिखायो नोंथां नङा होमब्ला? आरो जों माने सोलोंथाइखौ ओ जोंनि ओनसोलफोराव बिब्दिनो गोबां मानसिफोरानो लायो जायनि जाउनाव जोंहा माने गोबां गिदिर गिदिर ओ जों माने साख्रि बाख्रिफोर मावहैनो हायो दायो सोलोंथाइ नङाब्लानो आथिखालनि मुगायावथ' ओ थांना थानाया एसे माने गोब्राब जासै। माने जों दा नुयो जे जोंहा आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा माने आबाद मावनोबो गोबां सोलोंथाइ नांगौ नङाब्ला जों बेफोरबायदि जेनेब्ला ओ आबाद मावनायफोरखौबो जों माने गोब्राब जायो आरो नोंथां जोंहा सोलोंथाइफोर गैयाबा दायो औ माने जों नुनो मोनो जे जों उन्दैफोरनिफ्रायनो जों माने बिदिनो मोजां सोलोंथाइ लाबोयोब्ला सोलोंथाइखौ जों जेनेब्ला बिब्दिनो ओ मोजाङै मोजां लाबाय थायोब्ला एबा उन्दैनिफ्रायनो जों सोलोंथाइखौ मोजां लाबोयो ब्ला माने जोंहा देरनानै एबा जोङो जेनेब्ला जोंनि जिउआव जों जेनेब्ला मा जानो सानदों एबा जोंनि थांखिफोर जाय थांखिफोरसिम जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सहैनो हायो नालाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ माने दायो जोंहा आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो गैया होनजाबाय जों जे औ माने जोंहा ओ सोलोंथाइ नङाब्लाथ' बिब्दिनो जों जेनेब्ला जेबो ओ जिउआव माने जिउ खुंनाय राहाया गोब्राब होननानै आं बुंखांखाबाय। थेवबो जोंहा माने ओ गोदो गोदायथ' बिब्दिनो जेनेब्ला सोलोंथाइफोर गैयैनि जाउनावनो
गोरों गोरा नङामोन। आरो माने बिसोरो दाथ' गोदान मुगा जाबाय नालाय दाथ' आथि खालावथ' जेनेब्ला गोबां मानसिफ्रानो सोलोंथाइ लासै जेनेब्ला आरो बै सोलों थाइनि गेजेरजोंनो जों गोबां माने बायदि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिजाबाय थानाय माने बायदि बायदि रोखोमनि जों माने ओ मा होनो मुवा बेसादफोराबो जेनेब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बानायजानाय आरो जेरै हमनानै ला जोंहा ओ बाइक गारि बेफोरखौ जेनेब्ला बानायनो थाखायबो आरो ओ बिरखं बायदि रोखोमनि ट्रेनफोर बेफोरखौ माने बानायनायफ्रावबो जोङो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों बानायहैनाय जायो नालाय दा जों माने ओ बैफोरखौ जोंहा सालायनो थाखायबो एबा सालायगिरि जानो थाखायबो जों माने गोबां सोलोंथाइ नांगौ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला माने जों बेफोरजोंबो मोनहैनो हानाय नङा आरो नोंथां दायो जों औ जों बुंनो हायोदि जोंहा माने सोलोंथाया जोंनि जिउ खुंनाय राहा खौ माने जोबोद गोरलै खालामना होयो बेनि थाखायनो जों सोलोंथायखौ उन्दैनि फ्रायनो लानाया जोबोद गाहाम होननानै आं सानो आरो जों
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों जेनेब्ला ओ बायदि बायदि रोखोमनि जेनेब्ला जों साख्रि बाख्रिफोरबो लाहैनो हायो बे बेखौथ' आं होनबाय दहायनो होनखां खाबाय नाथाय जोंहा दायो माने गोबां मानसिफोरानो ओ सोलोंथाइफोरखौ लानानै जेनेब्ला उन्दैनिफ्रायनो बि बिसोर लायोब्लाबो माने गेजेर समफोरावनो बिब्दिनो ओ गारनानै थायो आरो नोंथां दायो माने जोङो बेफोर सोलोंथाइखौ लानो जेब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो लादों अब्ला जेनेब्ला जों जोबजासिम बा जों सोलोंबायानो थानांगौ अब्लासो जों माने मोजां मोजां गियानफोर मोनो मोजां मोजां जेनेब्ला साननाय हनायफोरा फैयो आरो जोंथ' जेनेब्ला जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जों गिबियावनो जों फरायसालिफोराव थांनांगौ जायो उन्दैनिफ्रायनो दा बैफोर फरायसालिफ्राव थांब्लासो जों बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बिजाब। फोर नायनानै बायदि बायदिनि सोलोंथाइ लानानै आरो गोबां फोरोंगिरिफोरा जेनबा जोंखौ फोरोंनानैसो जों जेनब्ला बैफोर सोलोंथाइफोरखौ मोननो हायो दा जोंहा माने
औ नंगौ नोंथां।
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों माने सासे गिदिर सुबुं जानो हायो नालाय। आरो जों जुदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिब्दिनो ओ डक्टर इन्जिनियार बा साइन्टिस्फोर बायदि बिदिनो जों गिदिर गिदिर साख्रि मावोब्ला माने जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव गासैजोंबो जेनेबा सिनायजानाय सासे सुबुंबो जानो हायो। आरो बिब्दिनो जोङो जोबोद जेनबाला जोंनि गामि ओनसोलफोराबो लासै लासै जौगानो हमो दायो आरो बेल' नङा नोंथां जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां ओ बायदि बायदि रोखोमनि जों जेन ब्ला खामानिफोर एबा बायदि बायदि मावनो हायै खामानिफोरखौबो जों जेन'बा सोलोंथाइफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा मावहैनाय जायो आरो नोंथां। दायो औ जों सोलोंथाइनि बागैथ' जों बुंनानै फोजोबनो हा नाय नङा थेवब्लाबो जों सो खन्थाइ लानाया जोबोद गाहामथार होननानै आं सानो आरो जों जेनेबा बयबो सोलोंथाइफोरखौ लायोब्ला जोबोद मोजां दायो आं माने नोंथांनिसिम सोलोंथाइ लानायफोरनि बागै आं जेनेबा आं मिथिनाय बायदि आं जे एसे हायो एसेखौनो नोंथांनिसिम आं फोरमायनानै हरनाय जाबाय नोंथाङासो बोरै मोनदों नोंथां?
ओ नोंथांनि बुंनायखौ गोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां मानोना जोंहा नालाय बिनि थाखायनो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आं नोंथां। बिदिबा दा आंबो नोंथांनि सायाव फंनैसो फोरमाय होनोसै नामा सोलोंथाइनि सोलोंथाइखौथ' जों बयबो मिथिखायो सो सोंलोंथाइखौथ' जों बयबो मिथिखायो फरायसा फरायनानै सोलोंथाइ लायो होननानै। फोरोंगिरिया जोंखौनाय मोजां गियानि गुनि सासे होननानै जों बयबो मिथिखायोना?
औ औ नंगौ।
दा जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां दुखु खस्थ'बो सहायनो गोनां जायो। रां रुफानि आंखालाव माखासे सुबुङा सोलोंथाइबो लानो हाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा गोदो गोदायनि समावथ' गैयामोन नोंथां। बे गोदो गोदायनि समाव सोलोंथाइ गैयि समाव जोंनि समाजाव ओरैबायदि थासारि दं होन नोंथां मानो होनोब्ला ओ गावजों गावनो दानथारलायनाय बुथारलायनाय दायना बायदिसिना साजायलायनानै बुथारलायनाय बेफोरखौ जों सिगां ओ एसे जि बाजि ब्रैजि बोसोरसोनि सिगां खोनानो मोन्दोंमोन आरो आं आबौनिफ्राय बिनिफ्राय मिथिनानै गोसोखौ दा एसे बोरैबा नाथाय दिनैनि बे गोदान मुगायाव सोलोंथाइ ओंखारनायनि उनावदि सोलोंथाइ लानानै गासै जोंनि गासै सुबुं माहारियानो फरायनानै लिरनानै बुजिनो रोंबाय साननो हनो रोंबाय बेफोरखौ आलदा गावनि फारसे माने जिउनि दाफुंनाय थांखिखौ मोजां फरायनानै गिदिर गोलाव जाखांनानै साख्रि बाख्रि लानानै बिदि बे न'खर संसारखौ बे न'खर संसारजों लोगोसे गावनि हारि गामि गामिनि उन्दै गथ'फोरखौ बुजायनो रोंदों मोजां बोसोन होनो रोंदों बेनि थाखायनो माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां आरोोना नोंथां मानोना सोलोंथाइया ओ जेब्लानिफ्राय जोंनि बे सुबुं माहारिनि गेजेराव फैदों अब्लानिफ्रायनो जोंनि सुबुं माहारिया जौगासिनगासिनो आरोना नोंथां मानो होनोबाथ' नै दानो दानि आथिखालनि मुग' जोङो दुब्लि बारि फोथारफ्राव माने माबा मोनसे मैगं गायनो थाखाय थाखाय ट्रेक्टर नु्रेटरसो हालेवा दानि जुगाव सोलोंथायाइया बांबाय नलाय सोलोंथाइ लानानै जसे सुबुं माहारिया बेफोरखौ फरायनानै गियान मोननानै दिहुनदों नालाय दा बेनि सायाव ट्रेक्टरजों हालेनाय नुयो ज गोदो गोदायनि समावथ' माने सोलोंथाइ गैयामोन नालाय सोलोंथाइ गैया उनावनो साननानै बरनो रोङाखैमोन ओैथर मेचन खालामबा ओै फोथारा बेफोरखौ सानदोाखैमोन आरो नोंथां माने फोथाङाव न समाव सोलोंथाइ गैयिनि जाहोनाव आरो मोनथिगोनांथां मा होनो जोंनि समाजावदि गोदो सोलोंथाइ गैयिै समाव ज आरो ना माने जौ जुवा सिगारेट बेफोरबायदिनानै गावनि समखौ बारहयोमोन आरो बेखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव दाबो फिलिमफोराव नुनो मोनो जोङो बेफोरबायदि खाहानिखौ नाथाय जों जोंनि मेगनजों नुवाखै आरो आबै आबौ खुगानिफ्राय खोनादों आरो फिलि्मफोरावबो लिरनाय देखायनायफोरखौ नुनो मोन्दों लेखाफोरावबो नाय लिरनाय जारिमिन फराय मोनदों सोलोंनि गोनांथिया बेनिखायनो सोलोंथाइ नोंथाङा जेब्ला समनिफ्राय जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव सोमजिफैदों अब्लानिफ्रायनो जोंनि सुबुं माहारिया जौगानायानिफ्राय जौगाब बेखौनो बुंनो सानो आं बिनिखायनो सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथां जानायनि जाउनावनो दिनै जोंनि फरायसाफ्रा एबा जोंनि लोगो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौगाबोदों गावनि दाव आथिङाव गसंथानो हादों गुबुनजों थगायजायाखै नासयजायाखै दि जादों नोंथां आंबो सों बागै बेखिनिखौनो फंसे फोरमाय नोंथां दा आङो नोंथांजों बे दसे समाव औ दसे समाव सावरायनानै गोजोनबाय नोंथां सोलोंथाइनि बागै
औ औ जोबोद गोजोननाय थाबाय आंबो नोंथां औ जोबोद मोजां मोनदों आंबो नोंथांजों जेनेा सोलोंथाइफोरनि बागै सावरायनानै आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर मिन्थिनो हमबाय दायो नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय मा होननो सानो नोंथाङासो
औ नंगौ औ नोंथां उन्दुनायनि समाबो जाबाय नालाय बेनिखायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ जागोन बिदिब्ला नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ
औ खोनादोंथां ओं दे
औ औ।